औ
औ
औ मा खालामदो नोंथां?
औ आङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ
औ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै बाहेरायाव
औ औ मोनानि जाखांबाय नामा नोंथां।
जाथ'वाखै नोंथां।
औ जोंहाबो जानाय जाथ'वाखैनो।
औ नोंथां।
उम नोंथाङा ओरैनो माबाफोर रायलायनो कल खालायदोंमोन नामा?
औ बिदिनो जेनेबा जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जेनेबा बेफोरनि बागैनो। रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ रायलायजागोन नोंथां।
औ औ
बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ नोंथाङा अबे माबे जाग्रा माने ओंख्रिखौ साबसिन गोथाव मोनो।
बिदि जोंनि बर'नि ओंख्रि होमबाथ' जेरैनो अनलाजों दाउ। सबाइजों दाउ, नारजि ओंख्रि बेफोरखौनो गोथाव मोनो आं नोंथां।
औ औ सबाय साम' बेफोरखौबो गोथाव मोनो नामा नोंथां?
आरो अनला मेवाइफोर ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
ओरैनो बे ओ सबाय साम'खौ माबोरै संनाय जायो बेखौ मिथियो नामा नोंथां?
बेखौथ' जेनेबा सबायखौ ना? सबाइखौ गिबियाव सुना लाग्रोनाय जाबाय मोजाङैनो। ओमफ्राय बेखौ साम'खौबो जेनेबा गिबियावनो दानना लाग्रोनानै साम'नि बि मा होनो बेखौ? साम'नि सायाव थानायखौ मा होनोमोन नोंथां?
अ बेखौ दाखोन दाखोन होनो खोमा बे गोसोम गोसोमा दा?
औ नोंथां औ बेखौ साम'खौ जेनेबा दाखोनखौ गारना लाग्रोजोबनानै जेनेबा साम'खौ दानबाय। साम'खौ दानखांनानै आरो सामाखौ मोजाङैनो हना लाग्रोनाय जायो
औ औ ओरैनो बेखौ माजों फुनाय जायो नोंथां साम'खौ?
अ बेखौथ' आङो मना बा बिदिनो बस्थाफोराव जमा दोननानै बादिनो
औ
नाव खादाफोराव हुनायखौ आं नुदों आरोना नोंथां।
औ औ ओरैनो बे होनायाव जेबो बुस्थुफोर होदेरा नामा?
बेयावथ' जेबो होदेरनाय नुवाखै नोंथां।
औ औ
नोंसोरनाव माबाफोर होदेरो नामा नोंथां?
जोंनिखैजाय आङो सोरखौबा सोरखौबा माने बालामानि होना फुनाय नुयो खायफा खायफा आरो। बालाखौ होना फैयो ओमफ्राय आरो बे नारें लेबुआ बेखौबो रुसिखौ सेबनानै होनानै फुयो आरो बिदिजों।
ओमफ्राय बे बारा होदेर बारा होनानै होनायाव जेनेबा बे साम साम'नि सिङाव हाबलाङा नामा नोंथां?
अ माने बे बाला होना फुनायाव बे दाखोनखौ गारिनि सिगांनो फुग्रोखायो नोंथाङा जोंनि
अ औ थां औ।
फुग्रोना लानानैसो उनावसो दाखोनखौ गारो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बै लान्जायखौ थबस्र थबस्र दानस'बाय आरो ओमफ्राय। ससे ससे दानस'ना गारबाय औ। जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेग आदब खायदाजों होनाय जायो आरोना नोंथां ओमबा?
औ नोंथां औ नोंगौ।
बेनिफ्राय हुना लानानै औ
बिदिनो हुना लानानै जेनेबा साम'खौ एवना लाग्रोबाय जेनेबा
औ औ संख्रि बानलु होनानै एवग्रोखायो आरोना होमबा?
औ मोजां एवखांग्रोना लाबाय जेनेबा। बेनि उनावबो सबायखौ सबायखौबो रुनानै लाग्रोनानै
औ
सामआ एसे मोजां मोनबाथाय ओमफ्राय बेयाव सा सबायखौ लुनानै होनाय जायो आरना नोंथां।
अ सबायखौ माने गोदौ होग्रोना लाखानांगौ आरो।
औ औ गोदौनानै रुइग्रोनानै लाग्रो दोनखानांगौ आरो नोंथां।
औ ओमफ्राय बे साम' एवबाय थानायावनो लखबना होबाय होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
बिदिनो ओमफाय दसे समसो बिदिनो दै होनानै जेनेबा मोजां मोननाय बायदि खोबनानै होबाय ओमफाय दसे बिदिनो गोबाव गोदौहोनानै बेखौ उनाव खांनानै मोन जानो हानाय जाबाय आरोना नोंथां।
औ सबाइ ओंख्रि संनायावथ' खारैखौ बाहायो।
औ औ खारैबो होयो नोंथां औ औ
औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा नाफामखौ जानो गोथाव मोनो ना मोना नाफाम बर'नि बे मोनसे मुंदांखा नाफामा
गोथाव मोनो नोंथां औ जायो
औ ओमफ्राय बेखौ ओरैनो माबोरै बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे मिथियो नामा?
नाफामखौथ' नानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां?
औ ओमफ्राय बे नाफाम बानायनायाव मा मा होयोथाय नोंथाङा मिथियो?
नाफाम बानायनायावथ' जेनेबा नाखौ मोजां फोरान गोरना लानानै
औ
आरो देग्रोनानै जेनेबा नाफाम देनायाव बै थास'नि बिखं ना बिसं होनो
औ थास' बिसं
औ बेखौ आं होनायखौ नुदों आरोना नोंथां
औ औ थास' बिसंखौ माने औ बांसिन जोंनिथिंबो बे गोसोमनिखौ होनायखौ नुयो आरो थास' गोसोमनिखौ ओमफ्राय आरो बै मोनसे दंबावो ना थास' बायऔ
औ
थास' बायदि मोनसे दंबावो ना आरो बेयो मा होनोथाय बेखौ नोंथां मोनथिगोन दां?
थास' द दौदालि औ नोंथां
दुदालि बेखौबो होनायखौ नुयो आरो जोंनिथिंजाय
औ नोंथां औ
बेखौ हाफ्लेयो नामाथाय बेखौबो?
औ बेखौ नाजों नाजों थास'जों देफानानै गेब्लेहोजोबनानै जेनेबा बेखौ हासुं औवा हासुङाव बा जेनेबा बिदि बयामफोराव सोनानै दोननाय जायो आरोना गोबावनो जेनेबा नोंथां
औ औ ओरैनो बेयो बेसे गोबावसो सो सोनानै दोनबा दोननायनि उनाव जाजायो?
बेथ' से माससोनि उनावनो जाजायो खोमा नोंथां
अ बांसिन औवा हासुङावनो सोयो खोमा ना नोंथां बेखौ?
हो
बांसिन माने औवा हासुङावनो सोनानै दोनो खोमाना बे नाफामखौ नोंथां?
औ बांसिन दानियाथ' औवा हासुङाव सोनायखौ नुनो मोनाय जाया नोंथां
अ माने गोदोनि समावसो बांसिन औवा हासुङाव बाहायोमोन होमबाना?
औ नोंथां औ
औ
दा बेबो बे सोनाय समाव जेनेबा बाहेरनि बारा हाबनो मोननाय जानाङा आरोना नोंथां मोजाङैनो खाथेनांगौ नोंथां
खायफा खायफा हाजोंबो लिरथेलायनाय खोनादों आं बेखौ लिरथिोयो होननाय आरो बार हाबनो हायिनि थाखाय औ औ
बिदिनो ओ बर'निथ' गोबां ओंख्रिफोर दङ
औ नोंथां
जेरै आरो बे खुसिया खुसिया जों अन्थाइ बाजाबखौलाय बोरै सङो मिथियो नामा नोंथाङा?
खुसियानो अन्थाइ बाजाबा?
औ।
खुसियाखौ बिदिनो गिबियाव एवफ्र्रांगद्रा लानानै ना
औ।
ओमफ्राय बेखौ मोजाङ एवखांनानै दै होन दैखौ होना लाग्रोबाय बे अन्थाइ बाजाबखौ बो सुना लानानै मोजाङैनो जेथिया बै खुसियानि दैया ग्लब ग्लब गोदौवो ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबखौ होसनबानो जायो आरोना नोंथां।
अ बे माने गोदौफुबाय थानायावनो अन्थाइ बाजाबखौबो होना होनांगौ आरो। बेनिफ्राय जेरै बे अनला दाउ मेवाइ बेफोरखौबो बेफोरनि बागैबो एसे खिथानो हागोन नामा नोंथां
अनला दाउ मेवाइ
औ
मेवाइखौ नोंथांमोननिखु बांसिन म मानि अमा औवानिखौ जायो नोंथां
जोंनिथििंजायथ' मेवाइखौ बांसिन औवा बुरखानिखौ जायो नोंथां
औ औ औवा बुरखानिखौनो बांसिन गोथाव जायो होननाय खोनादों।
औ औ नोंसिनिथिंबो बे औवा बुरखानिखौनो जानाय जायो नामा नोंथां
औ नोंथां औ ब औवाफोरखानिखौन जायो नोंथां
औ औ
मैगन गिबियावथ' बे औवा मेवाइखौ दानग्रोनना लानानै जेनेबा माइरंखौबो अनाव बा माब उवाल बा माबायाव देग्रना लानानै
औ
औ ओमफफ्राय
अन गुन्दै खालायना लाग्रोयो होमबानो
औ औ दां ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय उनाव सारायखौ जाननानै बा माबानानै बै
औ
औवा मेवाइखौ एवग्रना लानाय जायो आर ना नोंथां।
अ बेखौ थाव होनानै एवो नामा थाव होनानै एवो ना नोंथां।
औ एसे थाव होनानै एवबाय ओमफ्राय खारैयाबो होबा होफागोन जाखायो खोमानो थां
औ ओमफफ्राय बेखौ दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौबा जेब्ला बै अन गुन्दै देना लानायखौ माइरं देना लानायखौ
औ
बेखौ दैजों गलायना लानानै बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां
औ बे होनोमबा मेवाखौ एवग्रोना लानायावनो होस'ना होयो बेखौ
मेवाइखौ एवग्रोनानै लानानै औ ओमफफ्राय दै होखांनायनि उनावसो दैया गोदौबासो बे होनाय जायो नोंथां
औ औ बे गोदौनायाव होनाय जाबाय आरो ना होनबा
औ औ नोंथां
बेनिफ्राय बेदरफोरखौबो जेनेबा एवनानै होसनबाय बेहायनो ना? खनसेनो।
औ औ नोंथां औ औ।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो बेफोरनि बागै मोजाङैनो मिथियो माथो ना नोंथां।
औ मिथियो मिथिनानै आंबो सम सम संनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ दे ओमबा नोंथां जोंना समा जाबायबो, औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोनदों आंबो।
औ दे औ दे नोंथां।